बबाव लाथारदोंहाय नै जामबुंखौ एसे गोजानाव दोनफ्लांदोंमोन आङो।
ओमफ्राय बिदिनो मालाबा जाखायो।
मैथा बांगालावसो माइसा दांगासिनो आङो।
मोजाङाहाय मालाय आ जानोसै लुगैलायलां
हाग्रा फुदों औ। बिदै सान्दुं गोसा बिदै फुदुंना जानो मोजां
उम खान्थाल बेगर होनानै जा बेयावबो गोथाव जा थारो फिसा फिसा हानानै। आंबा नै अन्थायावसो गसंनानै दङ ओरैनो फैदों दसे जिरायबाय थानाया न'आवनो लामा न'आव सिलागुदियावनो आरो।
अ मैथा बांगाल मैथा गोजा भिन्दि हाग्रा दुजोबदों जिनो। खोनादों खोनायाखै? हेल' खोनायाखै। माथो खोनायासै खोनायासै आङो मा जाखो? हेल'